हो बरथ'
अ खोनादों
औ
हेलौ अ खोनादों
औ
अ बुंजागोन दा फ्रियानो दं
बैसागो होनब्ला जोंनि फोरबो जोंनि ओनसोलाव बैसागोखौ जोङो सैथोनि थामजि खालार खालि जोङो फुङाव बे उनाव जेनेबा लाव फान्थाव बेफोरखौ होनानै जों मोसौखौ थुखैयो थुखैनानै जों मोसौखौ दोनदाल होयो होमबा दोनदाल होनानै खौ जोङो दोनदाल होनायखौ एगारनानै दिन खानसेनि थाखाय जों दोनदाल होनायखौ एगारनानै जोङो सानसेनि थाखाय जों मोसौखौ एगारना होनाय जायो उदां खालामनाय जायो जेनेबा उदां खालाम उदां उदां खालामना दोनथ'यो दोननानै जों मोना मोना मोसौखौ होना लानानै होना लाना फैनानै गलिसिम लाना फैनानै बिसोरखौ जोङो आलारि बाथि लायजुलाय होनानै फागा दोंसे दोंसेम माफ्रोमबो मोसौआव जों फागा दोंसे दोंसे होनानै बिसोरनाव जों जेनेबा मानसिया बिहान लायो बैसागु दिन बैसागु सानखालि बिदिनो जों बिसोरखौबो फागाजों बिहान मान खालामनाय जायो जेनेबा मोसौ होनोब्ला जों मोसौखौ जोङो बहुद माबा बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय थाङो होनब्ला बेनिखाय जों मोसौखौ बै सागु बोथोरावबो फालिनाय जायो बेनि उनाव जोङो बैसागोनि से खालार खालि नखानाय जों से खालार खालि जों फुङावनो उथिनानै दुगैयो दुगैनानै जोंनि फुजिनां बोराइ बाथौ खौ साला दोंसे होननानै जोङो उन्दैया गोदोरखौ खुलुमो खुलुमनानै नानै गोदोरा उन्दैखौ बोर साबस्रियो
उम
बैसागोनि बैसागो सानखालि बैसागो बेनि उनाव जोङो मोना मोना जायोब्ला जों रायजो राङैनो बयबो बोराय सेंग्रा उन्दै बैसा गोखौ थाखाय जोङो गाननाय जोमनाय लानानै खाम जथा सिफुं जौ लानानै गामि नखरफ्रबो न'खरफ्रोमबो जोङो मागिनानै थाङो मागिनो थांनायनि उनाव रंजा बाजा मागियो मागिनानै न'फ्रोमबो न'खराव जेनेबा बोराय मानसिफोर थायो होनब्ला बिसोरखौबो मान होनानै मान लानानै जोङो बिसोरखौ खुलुमो बिब्दिनो न'खान आरो सम सम नाङैनो बैसागोआ स्नि दिननि जायो होब्ला बेखौ बिदिनो माजि मानिलांनो होन होनो आरो बेनि उनाव
जिमान जोंनि जेनेबा बैसागो मागियो होनब्ला बेयाव जोंनो रांखावरि माइरं एसे एनैबाबो न'खरफ्रोमबो हरो होनबा। हर नायनि उनाव बे औ जोंङो जेनेबा रायजो नाङैनो मोनसे ज' जानानै। हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
औ।
अ जों जोंनि ओनसोलाव बैसागु बिदिनो मानि जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै मानि जायो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माबोरै फालि। एबा माबोरैओ मानियो होनोब्ला गिबियावनो बैसागोनि से खालारनि बेनि गिबि सानखालि जोंङो मोसौनि फोरबो। फलियो नङा होमबा नोंथां ओ। बिदिनो मोसौनि फोरबोखौ। सानखालि जोंङो गिबियावनो ओ फुं जानाय लोगो लोगो न'खरनि बिगोमाया मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाव फान्थाव। देग्लि गुथि देग्लि बिलाइ बिदिनो हालदै गाजालगुरि बेफोरखौ बुथुमनानै गिबियावनो हानानै लाग्रोयो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेनि उनाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय बाहेराव बर'नो। थाङला बांसिनानो गोदोनि समाव दैम सुखुैयोमोन नाथाय दानि समाव बांसिनानो दैखराव थुखुयो बिदिनो मोसौखौ गलिनिफ्राय बाहेरायाव। बरननायनि उनाव जोंङो बिसोरखौ थुखैयो दैमायाव एबा दैखराव थुखैयो थुखैखांनायनि उनाव जोंङो बिसोरनि मोदोमाव थाव फोननानै होयो थाव फोननायनि उनाव ओ बिसोरखौ जा जोङोव। बेफोरखौ जोङो बिसोरखौ सार सारिै दोंसे खुगा मेथाइ रोजाबो खुगा मेथाइखौ आंहा एसेबां गोसो गैया ओ अब्लाबो आं गोसोआव लाखिनो नाजागोन इयनाव बिदिनो बिसोरखौ बिदि खुगा मेथाइ रोजाबनानै थुखैहांनायनि। उनाव। जोंङो बिसोरनि। गङाव एबा मोदोमाव आरो थाव फोनफिनना होनाय जायो। थाव फोननायनि उनाव बिसोरनो मोदोमाव जोंङो सारायनि हांगारखौ थालिर बिफांनि जा दना दङ बेजों हांगारखौ फोननाय जायो आरो बे हांगाखौ मानो फोननाय जायो। होनोब्ला बे हांगाखौ मानो फोननाय जायो होनोब्ला जे दुब्लियाव मोसौआ खांखो जाबाय थानाय समाव जे मुफुरा नुबोला मुफुरा गिनानै थांङो होननाय मोनसे बाथ्रा। जादों आरो गोदोनि समनि बाथ्रा बिदिनो दानि समावबो बेखौबो फालिगासिनो दङ बिदिनो मोसौ थु खैखांनायनि उनाव बिजोंनो माला दोंसे दोंसे। गानहयो बि सानखालि मुन फोरबोखौ बिनि थाखायनो फालिनाय जायो नोंथाङा आगोलावसो बुंनाय बायदि। बिनो जेरै एम्फौखौ जोंङो बायदिसिना खामानियाव बाहायो जेरै बिसोरनिफ्राय जोंङो गाइखेर मोनो बिसोरखौ जोंङो हाल एवनायाव। दुब्लि फोथाराव जोबोद बेफोरबायदि बायदिसिना खामानियाव बाहायो नालाय बेनि थाखायनो मोसौनि। फोरबोखौ जों लाखिनाय जायो एबा बिसोरखौ फालिनाय जायो। आरो बिदिनो सुखैनानै बिदिनो थुखैखांनायनि उनाव जोंङो दुब्लियाव होयो दुब्लियाव हैनायनि उनाव बेलासि समाव जोंङो बिसोरखौ ओ गरलियाव लाबो लाबोननि उनाव हाखांनायनि उनाव। बिसोरखौ बिसोरनो जोंङो फागाबावो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बिसोरनो। ओ खाला बावनायनि उनाव फागा। बावो औ ओ बिदि बावउखांनायनि उनाव बिनि सानखालि जोङो जोंनि बर'नि। नियम खान्थि एबा जोंनि ओनसोलनि खान्थि बायदियैबो बे सानखालि जौसे स्निथा जोंना ओ हाग्रानिफ्राय मैगं नागिरनाय जायो नोंथां दा बे जौसे स्निथानि मुं। लानायाथ' एसेबां गोरलै नङा अब्लाबो मोननैसोनि मुं लानोसै आं जेरै जारि बिलाइ ओ दिंखिया मैगं मानिमुनि गोदोर उदै लोगोसेनो ओ जा हाग्रायाव मोनो खुंखा बिलाइ बिदिनो बायदि बायदिसिना जौसे स्नि बिद जोंङो नागिरो बेखौ दानि समाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौथ' गासैखौबो मोनजोबनो नागिरा अब्लाबो जाखिनि हायो बेखिनिखौनो नागिरनानै बे सानखालि संनानै जायो आरो। ओ बेफोर बेफोरबायदि सङना जानायनि उनाव बे साना बिदिनो ओंखारलाङो बिनि अखानायै बैसागुनि से खालारखालि जोंनि ओनसोलाव मानसिनि फोरबो फालिनाय जायो बे सानखालि जोंङो ओ। न'खर न'खर गाैबो दुगैयै द लोबै आलारि बाथि बाथौ आलारि बाथि होखांनायनि उनाव जोंङो गोदोनिफ्राय बोर लायो आरो जों उन्दैखौ बोर होयो बिदिनो बोर होलायनायनि बिदि साना मोजां। जों ओखारलाङो गामिनि ओनसोलनि जा। दिर एबा बोराय बुरै दोङ एबा जोंनि जाय गोदो दङ बिसोरखौ जोङो बे सानखालि मान खालामो बे सानखालि बिदिनो बारग'लांनायनि उनाव बिनि उन अखानायै जोङो बैसागो मागिनो थाङो बैसाग गासैबो। जेरै बोराइ बेन्थ' सिख्ला सेंग्रा गासैबो लोगो नांनानै जोङो बैसागो मागिनि एबा रंजानो थाङो बैसागो मागिनि एबा रंजानो थांनाय समाव जोङो आइजोफोरा गोमो गाबनि बिदन गोथां गाबनि आर'नाइ गोजा गाबनि रेगे रेगां लानानै देलाय मालाय जोङो बैसागु समाव मागिनो ओंखारलाङो रंजानो ह जोंना बा स्नि स्नि खालारा लासै सरि निमाहा हो द द' साना लासै जोंना मोसानाय रंजानाया थायो बिनि उनाव जोंना स्नि सानखालि जोंङो जोंनि थानाव एबा बाथौ सानाव जोंना मोनसे फोरबो फुजा लाखियो बे फोरबोआव जोंना मानोना बोसोर गोदानखौ ओनसोलनि गासैनिबो रायजो राजानि न'खरा मोजां नायनि थाखाय एबा मोजाङै सोलिलांनो थाखाय गोदान बोसोरा बेनि थाखाय बेयाव मोनसे फोरबो लाखिनाय जायो बे फोरबोआ बिसानखालि मोजां जे थांनायनि उनाव स्नि खालारनि उनाव उनखालि जोंना रायजोनि जा जों बैसागु मागिनानै थाइसे थाइनै मोनदोंमोन बेखौ जोंङो रायजोनि गासैबो ज' जानानै जोंङो बोथिसे गासैबो नोंथांआ खोनादोंना
अ खोनादों
बिदिब्ला दिनै बे खिनियावनो दोनथनिसै नोंथांनिसिम साबायखर नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि बागै आं
औ गोजोनथों